हेल'।
हेलौ।
औ खोनादोंना?
औ खोनादों।
अ ओ बिदिब्ला जोङो टपिकखौ लानि। ओ गामि ओनसोल आरो टाउन ओनसोलाव माने संसार जानाय सुबुंफोरनि माने जिउ खुंनाया माबायदि माने फारागथिफोर थायो आरो माबायदि जायो बेफोरनि सोमोन्दै जोंहा सावराय- नो हागोन नामा?
अ अ फारागथिनि सोमोन्दै।
औ।
औ सावराय जायो।
औ बिदिब्ला आंनो जागायनोसै। आ गामि ओन- सोलाव थानाय सुबुंफोर होनोब्लाथ' जोंहा ओ गामि ओन सोलाव बिदिनो ओ नर्मेलै जेनेबा जिउ खुङो आरो गामि ओनसोलनि सुबुंफ्रा ओ ज ज' ज'यैनो बयबो माने माबा मोनसे खैफोद आफोद जाबाबो माने थांलाय फैलाय ओ बयबो ज' ज' हेफाजाब होलायलायनाय बिदि आरो आरो ओ बिनिफ्राय थाउन ओनसोलनिखौ नायोब्ला थाय माने ओ टाउननि सुबुंफ्राथ' माने बिदि गासिबो ज' ज' ओंखारलायनाय बा ज' ज'यै हेफाजाब होलायलायनाय ओ बेफोरबायदि हुदाखौ माने खम नुयो आरो थाउन
औ औ औ
गामि ओनस सोलावहाय ओ बिदिनो ओ बारि बागानफोरबो थायो जोंहा। मैगं थाइगं गायनानै जानो थाख खाय ओ जे जे खौ नांगौ बेखौनो गायनानै जानो हानाय बिदि जोंहा गोबां सुबिदाफोर थायो। बिफां लाइफां ओ फिथ फिथाइ थाइग्रा माख खासे बिफां लाइफांफोर बेफोरखौबो जोंहा मोजाङै गायनानै लानोस अ मोनजायो आरो आरो बिदिनोब फानलायलायनो हानाय गायनाय बेफोरबायदि जोंहा गायनानै लानो हायो। नाथाय थाउन ओनसोलाव थानाय सुबुं फोरा ओ बेफोर बायदि ओ मैगं थाइगं बायदिफोरखौ माने गायनानै लानो थाखाय बिसोरना जायगाया माने बांद्राय गुवार गुवार जाया आज जिहेथु ओ थाउन जायगाफ्राव न'फ्रा खाथि खाथि जायो नालाय ओ बेफोरखौनो माने गोबां फारागथिफोर जोङो ओ नुनो मोनो आरो आथ फ्राय बिदिनो गोबां दंबावो ओ बिदिनो ओ नोंथाङाबो बिनि सोमोन्दै एसे ओ फोरमायनानै होदो दे?
औ औ औ गामि ओनसोल आरो ओ टाउन ओनसोलाव थानाय ओ सुबुंफोरनि जिउ खुंनायनि गेजेराव गोबां फारागखौ नुनो मोनो। जेरैबायदि जों गामि ओनसोलाव औ नोंथाङा बुंनाय बायदि माने जों गासिबो माने ज' ज'यैनो हेफाजाब होलायो गावजों गाव नांगौ समावनो बा माबा मोनसे मदद बिथ'योब्ला मोननाय जायो। बा बहाबा थांनो सोरहाबा गारि मथर गैयाब्ला दोनलांथ'नो बा खैफोद खैफोद आफोदनि समाव बै लांथ'नाय बा हेफाजाब होनाय ओ बेफोरखौ नुनो मोनो। ओ नाथाय थाउन ओनसोलाव बेफोरबायदि खामानिखौ जों रावखौबो थिननो हाया। आंगो मानसि बा न नख'रनि आंगो सुबुंनि अनगायै ओ गुबुन मानसिखौ थिननो हाया बा थिनोब्ला माने ओ रांखावरि होनो गोनां जायो मोनसे फिसा फिसा खामानिनि थाखायबो रांखावरि होनाय जायो आरो गामि ओनसोलाव माने खामानि मावनाय सुबुंनि सुबुंफोरा गोबांबा साख्रि मावनाय बा ओ गुबुन खामानि मावनाय सुबुंफोरनि बिजनेस बा बिदिया खम बेनिखायनो बांसिन सुबुङानो माने हाजिरा खामला मावना जायो। बेनिखायनो माने ओहाजिरा खामला मावनायनि ओ माने बेसेना गामि ओनसोलाव माने ओ एसे खम नाथाय टाउनाव बेनि नै गुन बारा बायदि जाहैयो। गामि ओनसोलाव माने जि गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा बे हायजिरा खामलाय मावनानैनो सामफ्रोमबोनि न'खौ सालायो बा मोननाय रांजोंनो ओ माने न'खरखौ दैदेनो बेनि थाखाय गामि ओनसोलाव ओ बे बेसेना खम जाहोयो आरो आरो माइ आबाद मावनायफोरावबो माने गामि ओन ओनसोलावथ' गासैहाबो माने एसे एनै माइ आबादखौ मावखायो। गुबुन आबाद ओ गुबुनखौ मावाब्लाबो दा दैज न'आव जानो आन्थाब्लाबो मावथारो हा गैयाब्लाबो ओ गु गुबुननिफ्राय आदि लानानै ओ नाथाय टावुन ओनसोलाव बे माइ दंबा जानो थाखायनो माइखौ जिहेथु माने ओ माइखौनो बायनो गोनां जायो ओ बिदियाव माने गोबां ओ माने रांखावरि बा आंखाल जायोबा बा बायनानै जानांगौ जायो आरो गोबां रां होनानैब्लाबो बायनानै जानो जायो जिहेथु बिसोरनो गैया बा गामि ओनसोलाव आबादनि बा माइरंनि थाखाय सिन्था खालामनो नाङै जायो आरो एसे एनै थाखायायो आरो मैगं थाइगंफोर खौबो गामि ओनसोलाव माने ओ न'खरफोराव एसे एनै जायगाया थाखायो बा मेसेंनि दैज्लांनि मैगं थाइगंफोर खौ एसे एनै गायना लायो ओ जायफोरा आरो फालांगि खालामनो थाखाय गायो बिसोराथ' गोबां माने गायनानै लायो आरो ओ फाननो थाखायबो ओ माने हाथाय बाजाराव ओ लांनो थाखाय ओ गायो बेनिफ्राय टाउनाव गाय माने एसे एनै जायगा थायोब्ला गायो जायफोरा एसे एनै जायगा थायो नाथाय जायगा गैयिफोरा माने गासैबो मैगं थाइगंखौ फारसेनिफ्राय बायना जानांगौ जायो ओ जेरैबायदि गामियावथ' थाव थाव गुबैफोरखौबो बेसर आ आबाद मावनानैनो मोनो ओ जिहेथु टाउनाव माने खारदै ओंख्रिखौबो खम जायो बा थावखौनो बांसिनै बाहायो। बे थावखौबो माने थावगुबैखौ खौबो बायनानै जानो गोनां जायो आरो माने आबाद ओ औ बेफोरावनो माने गोबां रांखावरि खरस जायो माने फारसेथिंनिफ्रायनो बायना जानांगौ बायदि जायो आरो बेसेनफोराबो टाउन ओनसोलाव गोबां जायो जायनि थाखाय आरो दैनि बाहायनायाबोथ' गामि ओनसोलाव दैमा दैसा फुख्रि बेफोरबायदिनिफ्रायनो जि जोम सुनो बा मैगं थाइगं माइरं सुनो मोनो नाथाय टाउन ओनसोलाव ओ बेफोर दै बा गासैबो माने बाहायनो गोनां दैखौ माने बायनांगौ जायो आरो। बेयावबो माने ओ गोबां सुबिदा जायो माने दै सानसे गैयाब्लानो बा दै फैयाब्लानो माने गोबां उसुबिदा जायो जोंनियावथ' माने दैखौ दंखलावबो मोनो बेनिफ्राय आरो ओरैनो फुख्रियावबोथ' नांगौ बायदिनो बाहायनो हायो। जि जोम सुनाय बा मैगं थाइगं सुनाय बेफोराव औ। आरो‌ ओ ओ माने गामि ओनसोलाव ज' ज'यैनो थालायो आरो माने टाउन टाउन ओनसोलाव माने गावजों गाव ओ खाथि साखाथियाव थायोब्लाबो सिनायज्लाया बा खैफोदनि समाव नांगौ जायोब्ला जायोब्ला माने मदद मोना बेबायदि जायो नाथाय गामि ओनसोलाव माने ओ बैफोर जायो आरो माने। मदद मोनज्लायो औ दायोथ' फिथाइ सामथाय जानायनि बोथोर। दायोथ' गामि ओनसोलाव थाइजौ खान्थाल बेफोरखौ ओरैनो माने ज'यै ज'यैनो मोनजायोबा गुबुननि गावहा गैयाब्लाबो गुबुनानो ओ एसे एनैखौ हरखायो। नाथाय टावुनाव बेफोर बो थोरि फिथाइफोरखौ बायना जानांगौ जायो।
औ। औ बिदिनो ओ गामि आरो। गामि आरो टाउननि माने फारागथिफोरखौ नायो जेब्ला माने जोंहा बबेबा बिथिंआव ओ बबेथिंब्ला मोजांबा बबेबा बिथिङाव बबेथिंबा गाज्रि बेफोरबायदि ताइप माने नि माने फारागफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो ओ हमनानैला ओ गामि ओनसोलफोरावहाय ओ बेफोरनो एसे प्रब्लेम जायो जिहेथु माब्लाबा समाव जोंनिया डाक्टारफोर आरो हस्पितालफोर जोंहा खाथि थाया बिनिखायनो मालाबा सम समाव ओ बिदिनो बिथोर बिथोर गामिफोर थायो नालाय जाय जायफोरनिया माने लामा सामाफोरबो मोजां नङा
औ औ।
दैमा-दैसा दालां गैया बेफोरबायदि जायगाफोरावहाय माने सोरबा सुबुं फोर लोम जा जायोबा थाबनो जेहुथु हस्पितालफ्रा टाउनासो थायो नालाय बांसिन बांसिन सिन लांनो थाखाय मोनब्र'बा माने गारि मथरनिबो आंखााल लामाफोर गाज्रि बाथ ओ' गारि मथर खारनो नागिरा बेफोरबायदियाव माने जोंहा गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा एसे उसुबिदा सुबिदा बिदि जायो आरो नाथाय टाउन ओनसोलाव माने गारि मथर खारनायनि आंखाल गैया आरो खाथि खाथियावनो गोबां बिदि हस्पिटाल बा ओ माखासे फिसा फिसा क्लिनिकफोर बिदि थायो नालाय। ओ बिनिखायनो बिस बिसोरनिया बै ओ डाक्टारफोरनाव थांनाय बा माबा मोनसे खामानिफ्राव थाब मावनो बाद थाउनाव खामानि जानाय बेफ फोरावहाय म थाब जायो आरो टाउननि स सुबुंफोरना अब्लाबो माने जोङो ओ गामियाव था नानै रायजो जाग्रा सुबुंफोर हिसाबै माने जोङो गामिनि माबा ओ परिबेस खौ जों जोबोद ओ मोजांसिन मोनो आरो। ओ बिनिफ्राय ओ थाउन ओनसोलाव थानानै गारि मथर खारनायजों बिस सोरनि दुंहाव थासारिखौ जोङो जेनेबा गामियाव थाग्रा सुबुंफोरखाय माने सुखुनाय मोना आरो। बेफोरबायदि जाहैयो आरो ओ थाउन ओनसोलाव थानाय ओ थायोब्लाथाय बिदिनो सहायनो हाय हाया ओ गरमफोरबा बांद्राय गरम जानाय मोननाय बिदि नाथाय जोंनि गामि ओनसोलाव थ' माने ओ गरमब्लाबो जोंहा बिफां सिंफोर दङ बेफ बेफोरावनो खोलो खोलो बार बारनाय बेफोराव माने जिरायनानै गोजोन मोनो बेफोरबायदि जायो आरो नाथाय टाउनाव बेफोरखौ मोना नालाय।
औ नंगौ नोंथां।
मोजा मोजाङै खोनाफैयाखै।
औ माने ओ दायोथ' गोलोम बोथोराव माने दैमा नाथाय गामि ओनसोलाव माने ओ बेफोरबायदि ओ